खोनादोंना?
अ
अ ओ दायो जोङो माने दायो जोङो मैथा खौ बर'फ्रा गोदो माबायदि ओंख्रि स संना जायोमोन ओ बिनि सोमोनदै माने सावरायनो लादों। आरोना लानाय जादों आरो।
औ।
अ
जेनेबा नोंनि बायदिबा। दा बर'फ्रा मैथाखौ माबायदि ओंख्रि संनानै जायोमोन?
औ। ओ आं मिथिनाय बायदिब्लाथ' बर'फ्रा गोदो ओ मैथा ओ। मैथा ओंख्रिखौ ओ खारै इसे होनानै संना जायोमोन। ओ बि बिनि उनाव ओ मैथाखौ ओ सायनानै नै दैजोङो सुनानै आखाइजों मस्रायनानै सारायाव ए होस'नब्लानो माने होस'नब्लानो ग्लेबो र'बनानै एरब्लानो दोलो दोलो जायो बिनिफ्राय ना बेदरजों सङोब्ला सिगाङावनो ओ नाखौ सायनानै सुनानै लाग्रोनाय जायो। बिनि उनाव मैथाखौ ओ सा सारायाव हो होस'ननानै ए खारै ओं खारै एसे होनानै दोखो दोखो एग एदग्लिनानै दै होनानै ग्लाब ग्लाब गोदौ होयो आरो बे ओ गोदौनायावनो नाखौ जब' होस'नो। ओम आरो। बेदर बेदरखौ मैथाजों। ओ सङोब्ला बेदर बेदरखौ सुनानै थावजों ओ एसे एवदबनानै लाग्रोनाय जायो। आरो बे एवदबनायावनो मैथाखौ ओ होस'न्नाय जायो आरो एदग्लियो बेनि उनाव दै एसे होनानै ओ नो दसे गोदौ होना होनानै संख्रि नो संख्रि साखिनानै खांनाय जायो ।
अ अ।
ने खारैजों जानायखौ बेखिनियाव बेसिम मिथिनाय जायो आरो ओम‌
अ अ ओमफ्राय आथिखालनि आथिखालनि बायदिबालाय?
आथिखालनि बायदिब्लाथ' माने ओम। नाजों जायोब्लाबो माने। नो नाखौहाय एसे एवद'बनानै लायो आरो थावजोंहाय ओ गोदोना होस'नो नाखौ आथिखालना माने। थावजों एवदबनानै लाग्रोयो ओमफ्राय ना मैथाखौ ओम नायाथ' गेब्लेगोन नालायथो बिनिखायनो माने नाखौ थाव जों एसे एवखांनानै लाग्रोयो आरो ना एवनायावहाय माने ओम हालदैबो इसे होनाय जायो ओमफाय ओ संख ख्रिबो होयो बिदिनो ओमफाय एवना लाखांनानै ओम मैथा खौहाय उनाव एग्लिसिगोन सु मैथाखौ सुनानै लायो आरोना ओमफ्राय सुना लानाय नि उनाव एरग्लि सिगोन एरग्लिनानै ओमफाय दै एसे होनानै गोदौ गो गोदौ होयो ओमफ्राय बे गोदौ होनायाव ना एवना लानायखौ होयो आरो ओमफ्राय खारैबो एसे होनाय जायो माने गोखै जायोना बांद्राय माबाबाथ' ओं गोखैखौ दानगारनो थाखाय माने खारै एसे होनाय जायो आरो ओमफ्राय बेदर बेदरखौथ' बे गोदोबो एसे गोदोनि जानायजोंनो माने एसे एखे फ्राम आरो आंनि
औ औ
एवनानै जायो अमाफोर अमाफोरजों जायोबा अमाखौ गलानिफ्राय बायनानै लाबोसिगोन लाबोनानै ओ सुनानै लासिगोन सुनानै लानानै एवो एवग्रोनानै लाग्रोसिगोन एवनायाव हालदै एसे होसिगोन संख्रि एसे होसिगोन बिदिनो ओमफाय बे बेदरखो एवनानै लानायावनो माने मैथाखौबो एसे बे होसनो आरो बे बेदर एवनायावनो माने मैथाखौ होसनसिगोन ओमफ्राय एर ग्लिनानै ओ दै होनानै गोदौ होसिगोन आरो ना ओमफ्राय गोदौ होनानै गोदोना माने बांद्राय मस्ला मस्लि होआ दानिया होयो आरो सामब्राम गु फुर हाइजें बेफोरबायदिखौ माने देनानै होयो आरोना ओमफ्राय बेफोर बेखौ होनानै ओ दै होनानै दसे गोदौ होनानै गोदौ गोदौ होनानै माने संख्रि साखिनानै ओमफ्राय खांनाय जायो आरो
बे बर'फोराजे नारजि ओंख्रि संनानै जायोना
औ
खोनादोंना
ओं खोनादों
बेखौहायो माने मारैहाय सङो बेनि बागैहायो एसे बुंनो हागोन नामा?
नारजिखौ गोदोनि गोदोनि बायदिब्ला गोदोनि बायदिब्ला उम नारजिखौहाय माने दंफां बिफांनिफ्राय माने खानानै लाबोनानै फोराननानै दोनो आरो माने नारजि जानो थाखाय आरो ना ओमफ्राय फोराननानै दो नानै उनाव रानबाथाइ उनाव रानबाथाय माने बे नारजिखौहाय माने ओनदो ओंख्रि संनो थाखाय माने सोमहाबनानै दोनो आरो
औ दैयावहाय
हरसे दैयाव माने गाबोन जागोनबा माने दिनै बायदि हराव सोमहाबनानै दोनो आरोना माने जा गेब्लेनाय बायदि आरो सोम बे सोमहाबनानै दोनसिगोन ओमफ्राय अखानायनायै माने दैजोंहाय सुनानै साफा से सेबै सेबै सुनानै। माने बेखौहाय संसिगोन आरो खारैजों खारैजों सङो आरो आरो अमा मेजेमजोंबो संनाय जायो। अमा मेजेमजोंबाथाय माने एराद गोथाव जायो आरो नारजिया। जिया ओमफ्राय खारै होनानै एरग्लियो एग्लिनानै ओमफाय उनाव माने अमा मेजेम होनानै। अमा अमा मेजेमखौ ओ होनानै सङो मा माने मा होनगोन बेखौ संख्रि संख्रिफोरबो संख्रिबो होयो आरो ना। ओमफ्राय उनाव दसे गोदौ होनानै। ओ संख्रि साखिनानै खांनाय जायो आरो बिदिनो। सामब्राम गुफुर गोदोना बांद्राय मस्ला मस्लिखौ होया नालाय।
ओम ओम ओमफ्राय ओरैनो औ ओरैनो ओमफ्राय नारजि नारजिखौहाय नारजि मैगंखौहाय मा मा मैगंजोंहाय जानाय। जायो।
नारजिखौहाय ओरैनो ओ गाव हारसिङैबो नारजि। दोलो खालामनानै जानाय जायो ओमफ्राय ओ बांसिन बर'फ्रा गोदो माने नाफामजों जानाय जायो। ओमफ्राय अमा मिजेम बा अमा बेदर। फोरफोरजों माने दोलो संनानै जायो आरोना। बर'फोरनि ओंख्रिया नारजिखौहाय माने बर'फोरनि ओ दोरोङारि ओंख्रि होननानैबोनो बुंनो बुंनो हायो आरो ना दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनो हायो आरो।
औ आदसा बे नों नाफाम जे होनदोंना।
ओम
बे नाफामखौहायो मारै मारै बानायो बिनि माबाफोरखौ एसे मोनथियो नामा नोंथां?
नाफामखौहाय आं मिथिनाय बायदिबाथ' ओ जेनेबा। नाफामखौ फार्स्ट नाखौहाय दुब्लिनिफ्राय हमना लाबोनानै। ओ सायनानै फोराननानै दोनो ओमफाय फोराननानै दोननानै। ओमफ्राय बे नाफामा एसे सानदुङाव फोरानो आरो नाफाम। नाखौहाय ओमफाय एसे रानबाथाय ओ थास' बे थास'नि गांखंआ बिदिखौहाय माने उवालाव बे नाजों बे थास' थास' गांखंजों। ओ होनानै ज' मिलायनानै माने देयो आरो ना।
औ औ।
देनानै हासुं ओ गोदोनाथ' औवा हासुंना औवा हासुं। सुङाव माने एकदम थुम थुम नारसोनानै। ओ सोनानै दोननानै। संख्रि माबानानै संख्रि होनानै एसे ओ एकदम गोरा नारसोनानै माने खाथेनानै दोनो आरो। ओमफ्राय बेनि उनाव एसे गोबाव दो गोबाव दोनो माने इखौ सेवनायनि थाखाय गोबाव सेवनायनि थाखाय गोबाव दोनो आरो ना ओमफाय जेसेबांनो गोबाव दोनो माने बांनो जानो गोथाव जायो आरो नाफामा ओमफ्राय थाब जायोबा थाय माने बांद्राय गोथाव मोना ओमफ्राय गोबावबाथाय बांसिन गोथाव जायो आरो जानोहाय
औ औ औ
बिस बिसेयानो आरो आं मिथिनाया
औ ओमफ्रायो ना आंनि मोनथिनाय बायदिब्ला बे नाफामखौहायो माने ना गोरान ओमफ्रायो बे थास' गांखं गांखं होनदों ना नोंडो ओमफ्राय थासंबो होनो गोबा बेखौहायो
ओं ओं
बेयो माने गुबुन गुबुन जायगा लायै जायगा खोमा ओमफ्रायो माने बे खुमब्राया खुमब्रा मैगङा बेखौबो होनानैहाय देग्लियोनो
अ खुमब्राखौ आङो मिथिफेराखैलाय
औ औ ओमफ्राय थास' होनायनि जाहोनाथ' माने बे नाखौहायो फेसेवनायनि फेसेवनाय खोमा
औ
बेबायदिनो
उम नाया माने जाहाथे नाया फोराननायाव गोरान जायोना माने जाहाथे थास' थास'खौ होबाथाय माने एसे सेवदब नायनि बायदि आरो माने आं मिथिनायाव आरोना खिन्थु बिनि गुबै जाहोन ना मा बेखौ माने एक्जेक्टलि आंबो मिथिया आरो
औ औ
नाय बेबायदि आरो आंथिना ओरैनोथ' ओमफ्राय खुमब्राखौहाय आङो खोनाफेराखै खोनाफेरनायालाय
औ माने जायगा लायै जायगा माखौबा माखौबा होनानै देयो आरो
औ
औ दे होनबालाय बिदिबालाय औ औ दे दोनथ'नोसै होनबालाय
ओं दे
औ